औ नोंथां खोनादों ना?
खोनादों दे नोंथां।
औ होनोमबा दा बे जोङो मानि बागै सावरायनो?
ओ नोंथाङा सायख'दो टपिकखौ मानि सोमोन्दै रायलायगोन।
दे होनोमबलाय ना गुरनायनि सायावनो एसे सावरायनोसै बर'फोरनि। बर'फोरा जे ओ जोङो बायदिसिना नागिरनानै ओ जानाय हुदा दं थि बेबायदि ना ना गुरनानै ना गुरनायाबो बर' फोरनि मोनसे हुदा। दा नागिरनानै जानायाबो बेनि सायावनोसोर सावरायनोसै। नों फोरमायग्रो
औ औ ज ओ जोङो गोदो गोदायहाय ना गुरनानै जानायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन। ओ ना गुरनाया थ' जोंनि बर' आइजोफोरनि मोनसे एंगारहायि बाहागोखा ओ गोदोनिफ्रायनो बर' आइजो फोर ना गुरै गुरै जाबोनायखौ जों नुबोदों। आथिखालावबो जोङो ना गुरनानै जानायखौ नुनो मोनो। नाथाय जोङो आथिखालाव ओ एसे जोङो खम बिबाङै ना गुरनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ जोंनि बर' आइजोफोराल' नङा गासिबो ओ हौवा माहारि फोराबो ओ बिदिनो जोङो ओ सेन, खखा, ओ बायदि फल', जे बायदिजों जोङो ना सारनानै ना हमनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। ओ बिदिनो ओ बर'फोरा गोबां रोखोमै गोबां बेसादफोर लानानै ना हमनानै ना गुरनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। ना गुरनोब्लाथाय जोंनो ओ जेखाय नांगोन आरो लानो थाखाय जोंनो खबाय नांगोन। खोनादोंना नोंथां?
नों औ औ खोनादों।
ओ बिदिनो ओ जेखाइ खबबाय लानानै जोङो ओ जोंनि गामि ओनसोलफोराव बिदिनो ओ खाथि खालानि दैमा दैसा एबा दुब्लि खनाफोराव थांनानै जोङो ओ गामिनि बर' आइजोफोरखौ ज' ज'यै ओ ना गुरनो थांनायखौ जों नुनो मोनो। ओ जोंनि आइजोफोराल' नङा बोराय बुरैनिफ्राय ओ बिदिनो लानानै ओ गथ' गथायफोर गासैखौबो जोङो ओ ना हमनाय ना गुरनाय बायदियाव जोङो आखा फाखा जों नुनो मोनो बर' सुबुंफोरखौहाय। ओ बिदिनो जोङो ओ गोबां रोखोमनि ना मोननो हायो।
नंगौ।
ओ जेरै जोङो ओ साम', खांख्राइ, गां जेमा, एंखावरि, ओ आरो गोबां गोबां ओ बिदि गोबां रोखोमनि मुंफोरनि नाफोर जों मोननो हायो। ओ जोङो बेफोरखौ ओ हमना लाबोनानै जोङो गोबां रोखोमनि ओंख्रि फोरजों संनानै जानाय जायो। आरो जोङो खांख्राइ, गांजेमा, एंखावरि, बायदिफोरखौ जोङो बांसिनै बाथोन देनानै जानायखौ जोङो ओ बर' सुबुंफोरखौ नुनो मोनो।
नोंगौ।
बिदिनो ओ जोङो गावनि बेसेन गोसा समफोरखौ बिदिनो ओरैनो बारहोआलासे जोङो ओरैनो थानाय समाव ओ जोङो ज' ज'यै ना गुरनो थांनानै ना गुरनानै ना हमनानै जानायफोरखौ जोङो बर' सुबुंफोरखौ नुनो मोनो आरो‌। नोंथांमोननि ओनसोलथिंजायबो बेबादि ना गुरनानै ना हमनानै जानाय नुयो नामा नोंथां?
औ। जोंनि ओनसोलावबो ओ ओ बिदिनो बा जोंनि ओनसोल बा बयबो माने जों बर' गासै बर'फोरखौनो जों बेबायदि गुरनानै जानायखौ नुयो आरो जोङो। बै ओ जेखायजों ना गुरनाय बैफोरबो मोनसे ओ आरिमु जायखौ जों आर्ट होननानै बुङो बे माने माने गोबां जुदि बै जे जेखाइजों ना गुरनायखौ जुदि रोङाब्ला माने नाखौ मोना जोङो नादि नाखौ बोखांनो हाया। बेखौ माने बेखौ बरननो थाखा यबो माने रोंनांगौ आरो अब्लासो जोङो ओ नाखौ बोखांनो हागोन। थिग बेबायदिनो। थिग बेबायदिनो जोङो बर' आइजोफोरा माने गोबां स माव न' खर माने दैज्लां बोथोराव बांसिन जोङो हनायखौ नुनो मोनो। माने ओ न'खरफ्राव जुदि जेबो जाहोनो गैयाब्ला ओ थाब माने बेबायदि जेखाइ बा खबाय लानानै था ओ थांब्रबनानै माबामोन ओ ना गुर सफता लायनानै संनानै जाफैनाय बेफोर हुदाया दङो आरो। ओ बैफोर ओ थिग बेबायदिनो आरो ओ ज' ज'यै लोगो जालायनानै बो ओ गुरहैनायनि बेफोर ओ ओ हुदाया दं। बेबायदिनो बैफोर मोनबोनाय नाफोर खौ लाबोनानै जो जोङो गोबां ओ बायदिसिना मैगंफोरजों। बा गाव हारसिंनो। ओ संनानै जाफै ओम नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां ना मोनबोयोबा हो बैयो। नाफोरखौ फोराननानै माने गोबाव सम जानो थाखाय। जोङो ओ बिदिनो गोरानबो दोननानै होयो खायफाया। गोबाव सम जानो थाखाय ना। नाफाम बे नाफामखौबो ओ देनानै लायो आरो थिनानै जानो थाखाय। बेबायदिनो। आ बेनि अनगायैबो आरो जोङो जेखाइ जों गुरनायनि अनगायैबो ओ खखा ओ दुब्लिफोर फोराव फोथारफोराव बा मा दा माइनि बोथोराव माइ गेजेर गेजेर आलि औ हा जोङो। खखा खाखिखुखु सानानै दोनो। सेन सायो बैनिफ्राय मोनब्रै नाखौबो जोङो ओ बेबायदिनो ओ माखासेखौ जोङो जायो ओमफ्राय जेरै- जायो होनब्ला बैफोर मैगं जों जानो मोजां मोनग्रा मैगंफोरा जाबाय बेफोरो मैथा, जोङो गुबैयै मैथा जों जायो मैथा बांगाल मैथा गोखै आरो लोगोसे नोरसिं बिलाय जोङो ओमफ्राय मालाबा मालाबा आरो ओ माइसुन्द्रि मायसुनद्रि फोरजोंबो जानो बिराद मोजां जायो। ना फिसाफोरा थिग बेबायदिनो आरो मालाबा थाइगिर फिथाइ बिफोरबायदि गोबां ओ मैगंफोरजों माने मोजांनो संनानै जाफैयो आरो। बेनि उनाव नों ओ नोंथांमोनिथिं बेबायदि जेनेबा ओ आथिखालाव माने गोबां ना मोनगा बा ना गुरग्रा जायगा फोर दङ ना?
औ आथिखालाव जोङो एसेबां बिदि ओ ना गुरग्रा जायगाफोर नुनो मोनला। गोदोहायसो जोङो बांसिन। ओ दङमोन बिदि ना गुरग्रा जायगा होननानै मिथिनो मोनदों। ओ दा जोङो बे आथिखालनि समाव जोङो। गावबा गाव न'खर न'खर। ओ फुख्रि जावनानै लानाय। खौ जों नुनो मोनो।
नंगौ।
जोङो ओ फुख्रिनिफ्राय ना हमनो थाखाय जोङो ओ गोबां बिदि बिगियान बे मुगाजों दिहुनजानाय बायदि आगजुफोरखौ लानानै ओ ना बोखांनाय। खौ जोङो नुनो मोनो आरो। बिदि ओ जेखाइ। खबाइ आरि लानानै ना गुरहैनाय जायगाबो एसेबां जों नुनो मोनला। आरो आथि खालावथ' जोंना ओ बायदि आबाद मावनायफोराव ओ जोंना मोसौ हालुवा। खौ जों एसेबां बाहायनाय नुनो मोननो थांलिया नङा होमबा
औ नंगौ।
बिदिनो जोङो ओ टेक्टर आरिफोरजों एवनायावनो जोंना ओ ना, साम', खांख्राइ बायदिफोरा एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों। बिदिनो ओ हाग्रा थैनाय मुलि आरि बाहायनायफोराव जोंना नाफोरनि बिबाङा एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ बिनि थाखायनो जोंनाव। ओ आथिखालाव बेफोरबायदि ओ ना गुरनायनि ओ जायगाफोरा ओ गोमालांनो हमबाय एसेबां। ना गुरनायनि जायगा मोननो थांला। आथिखालाव ओ आथिखालाव जोङो ओ बां सिनै नाफोरखौ बिदि न'खर न'खर। फुख्रि जावनानै ओ बेयाव गावसोरनि बिदि नाफोरखौ फिनानै जानायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो।
नंगौ। औ। ओ बेबायदिनो ओमफाय। ओ जेरै अख'खा खाखि। सेन बै जे‌ ओ जेखाय बै। फोरनि अनगायैबो जोङो आरो गोबां ओ माने आदब बाहायनानै जोङो ना हमनायखौ नुनो मोनो। जेरै जोङो जेजों सारो जेरै जायखौ जों आस्रा जे होनो बे जेजोंबो सार गानिन जोङो। नाखौ हमो ओमफ्राय आरो बोरसिजोंबो जोङो बोनो ओमफ्राय बा जेरै औ बोरसि ओमफ्राय आरो बाथा। बोरसि बेफोरजों जोङो नाखौ हमनाय हमनानै लाबोनानै जोङो जाफैयो माने ओ। आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनला नाथाय गोदोनि समाव बेफोरबायदि खालामनाय निनो माने फोरसा बा बेदर बायदिसिनाफोरखौ ओ जोङो बर'नि बर' सुबुंफोरा माने जाफैयोमोन औ बाजार हाथाइनिफ्राय फ्राय बायनानै जालायनो गोनां जायामोन आरो ओ जेरै आरो। गोबां ओ सिगांनि समाव गोबां हाखर हाला बिलोफोर फोर दङमोन आरो रिजार्भफोरावबो जोङो रिजार्भ रिजार्भ नि बिलोफोरावबो जोङो हाग्रामा गिदिरनि बिलु फोराव जोङो गोदो समावहा थांनानै गुरनानै लायनो हायोमोन नाथाय आथिखालाव बैफोर बिलो फोराव बा रिजार्भनि बिलो औ औ थांनो हाला बा गुरनो होला सोरखारनि आयेन बायदियै बेरखा जायो बेफोराव गोरैबा बेनि थाखायनो जोङो आथिखालाव बेफोरबायदि ना हमनायखौ बारा नुनो मोनला आरो। नााखौबो माने सिगांनि बायदि ओ बांद्राय नुनो मोन मोननो थांला आरो माने दैमा -दैमा फोराबो दाना रानलांजोबो बायदिसिना ओ मेसिन बा आगजु दाजि बाहायनानै हाखर बिलोफोरखौ सारजोबो बेनि थाखायनो जोंना नाया माने जोलैनो थाखायबो माने थाहैया होननाय बायदि बेनि जाहोनावनो नाफोराबो खमायलांनो हमगासिनो माने खायफा खायफा नाफोरखौथ' मोनोनो थांला गोमाबाय बा गोमानाय बायदियानो जाबाय जोङो बोथिया नाफोरखौबो जोबोद मोननो हमसै सिंगि मागुर बेफोरखौथ' माने गोबां आंखालसै मोननो जेरै एसे मोनब्लाबो माने जोङो बाजारफ्राव बायनो थाङोब्ला जों बेफोरनि दामा जोबोद बेसेन बेसेना माने जोबोद गोसा बेबायदिनो आरो। दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै।
औ दे।